हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ औ आ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आङो नै नोंथां दायो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
अ अ अ बिथाङा ओरैनो दङब्ला जों दान्दिसे सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ औ आ त' दिनैनि सावरायनायनि आयदायाव जोङो हा गेब्रेंनायनि बागै आ सुंद' सावरायजागोन होनना
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ फंनैसो बुंहरजागोन नामा नों नोंथां नङा होमबा जेनेबा गेब्रेंनाय माने मा माखौ बुङो बेफोरबायदिनो
औ औ औ। जागोन। दा हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोबाथ' हा गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां। दा गोदो गोदायनि हाजों बा सिगांनि हाजों आरो दानि हाजों गोबां जोङो फारागखौबो नुनो मोननायानो जाबाय। मानो होनोबा जोङो सिगांहाय जिथुनिखि जोङो जाहैबाय आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि होननानै जोङो साननानै लानो हायो। जों आबादनि सायावसो सोनारनानै जोङो जिउ खुंनानै थायो। बा थांनानै थायो दिनै आबादानो जोंनि नि थाखाय गुदि होननानै जोङो साननो नांगोन आरो दा सिगांहाय बा गोदोहाय जेरैबायदि आबाद मावोमोन माखासे रासायनारि जिथुनाखि हासारफोर जेरै गोबोर हासार जिबियारि जे हासार बेफोरबायदि हासारफोरजों जिथुनाखि आबाद मावोमोन आरो बैफोरबायदि आबाद मावनायाव गोबां फिथाइफोरबो मोननो हायोमोन नाथाय लासै लासै आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोसै। मानो होनोब्ला आथि थिखालाव गोबां जि जेसेबांखिनि जि आबाद मावा मानो हायाव जि हासार बाहायनांगौ बेफोराव माखासे केमि केल जिथुनेखि हासारफोर जायखौ ओ मा होननानै बुङो बेखौ
रासायनारि मुवा
औ रासाय रासायनारियानोना अ आंना गोरोन्थि जालांदों गिबियाव जोङो माजों बाहायोमोन जे अर्गेनिक नङा होमबा।
औ औ
औ आंना उल्था जादों नोंथां बुंनाया बेनि था खाइ निमाहा बिना थाबाय जे औ गोदो जि जिथुखि बाहायोमोन अर्गेक हासार नङा होनबा। गोबोर हासार अ जिथुनाखि जिबियारि हासार गोबोर हासार बेफोरखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां माखासे केमिकेलनि दारैसो मावबोनाय जोङो नुनो मोनबाय हायाव दिनै केमिकेल होआब्लानो बा हासारबो जिथुनिखि रासायनारिक हासारफोर नङा होमबा बे रासायनारि हासार जिथुनाखि बेफोर बाहायनायनि जाहोनावसो मा जानो हमसै दा आबाद फसल फोराबो मोजां जानो हमसै केमिकेल बाहायनो गोनां जासै आरो दा जेसेबांनि खि आबाद फसल मावो आरो बै आबाद फसल फिथाइफोरखौ जोङो मोजां मोननो थाखाय मोजाङै मोननो थाखाय बेफोराव गोबां मुलिबो बाहायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ - औ नंगौ
बैफोरबायदि जेसेबांनोखि जोङो मुलि बाहायगोन बे केमिकेल बाहायनायनि जाहोनावनो दिनै हाफोराबो गोबां माने गेब्रेंबोदोंसै आरो बा गुबुंले जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै हाफोराव थानाय माखासे जिबियारि फोरा थैनो हमदों आरो बैफोरबायदिनि जाहोनावनो दिनै माने मुलियारि बाहायागौ मानि केमिकेल बाहायागौ मानि दिनै आबाद फसलफोरानो मोजांखौनो जालियामोन औ दा बैफोरबायदि बिदि मोजां जायिनि थाखायनो दा बाहायबाय थानांगौ जाबाय आरो माने बाहायदावनायनिफ्राय बाहायबाय थानांगौ जाबाय आरो दा बेफोरबायदि बाहायबाय थानायनि जाहो जाहोनावनो गोबां माने हाफोराबो गुबुंले जादों आरो फारसेथिं दिनै गोबां प्लास्टिक बाहायनाय बे प्लास्टिकनि आरो माखासे बे मुलियारि जिथुनाखि गारजानाय मुवाफोर दा बैफोरबायदि दाखोर दाला फोरखौबो दामायनानै दोननायनिफ्रायबो बेफोर प्लास्टिक बायदिसिना सिना गारनायनिफ्राय मुलि गारनायनिफ्राय बेफोरनिफ्रायबो हाफोरा गोबां गुबुंले जायो आरो नोंथां नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नंगौ औ
औ बेफोरबायदि। दा नोंथाङाबो आरो बिनि सायाव हा गेब्रेनायनि सायाव गुवारैनो आंनो फोरमायथिनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन दे नोंथां औ ओ जोङो हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां ओ बेखौनो बुजि मोनो जे हानि दिहुननो हानाय हाथिया गोमानाय बेखौनो जोङो माने हा गेब्रेंनाय होननानै सुंद'यै बुङो। नङा होमब्ला नों गोरलै नायोब्ला औ हाया हाया जिहेतु गावनि दिहुननो हाथिखौ खोमायोब्ला बेयो गेब्रेङो होननानै जों फोथायो।
औ
गेब्रेंनायनि बागै जोङो गुदियाव थाङोब्ला मोननो हायो ओ बिनि गुदियाव दङ जोंनो एबा सुबुं माहारियानो जाय हा ओ जाय हाखौ गावनि जेन'बा बांसिन दिहुनथाइ मोननो थाखाय बायदि गोदान आदबजों आदब खायदाजों जे ओ खान्थिफोर खौ बाहायो एबा जि मुवा बेसाद फोरखौ बाहायो जायनि गेजेरजों दिहुनथाइखौथ' मोजाङै मोनो। नाथायबा जोङो ओ दिहुनथाइखौ मोजां मोनमालाय मा जानो जे हानि लोरबांथिया दिनै एसे गाबोन एसे खमाय बोयो आरो बांबोयो आरो सरि ओ बेनिफ्राय ओ दिहुन थाय दिहुनथाइखौ गोबांथार मोननो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि रासायनारि मुवाफोर एबा केमिकेल्स प्रडाक्टस बाहायो जेरै नोंथाङा बावैसो मख'लांदों जेरैहाय इउरिया, डि ए पि पटास आरो बायदि बायदि रोखोमनि इन्सायक्टिसाइड पेस्टिसाइद भिटामिन बायदि बायदिफोरखौ सुबुंफोरा आथिखालाव बाहायसै जिहेथु जोबोद खम हायावनो माने बांसिन दिहुनथाइ लानो थाखाय आरो नङा होमबा नोंथां? अ ओ औ जिहेतु सुबुं सानखो बांनाय लोगो लोगोनो सुबुंफोरनि गोनांथिया बारा जाबाय आरो बेखौ सुफुंग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया खम जाबाय जिहेथु जोंनि दिनैनि दिनाव सुबुंफोरा बयबो सर-सरखारि साख्रि एबा माबा मोनसे आबादनिफ्राय जानगाराव थानानै मोजां मोनो आबाद मावनानै मोजां मोना जायनि थाखाय आबादारि फोरा मा जायो ओ मोनसे मोजां खाबुखौ मोनो आरो जेन'बा अ जोङो आबाद मावनानैनो मोजां ओ रांखान्थि आरजिनो हागोन गोबां मुलाम फा मोननो हागोन होननानै सुबुंफोरा माने मा खालामो जोबोद खम खोन्दो हायावनो बायदि रोखोमनि केमिकेल्स बा रासायनारि मुवाफोरखौ बाहायनानैहाय बेयाव जोबोद गोबां बिबांनि दिहुनथाइ लाबाय थायो आरो गले गले गले गले बाहायथि बाहायथि बाहायनानै दिनै हानि पिएच मानआ जोबोद आनबेलेन्स जाबाय आरो गोरोबाखिसै बे पिएच माना दोरोद नायनि था खायनो माब्लाबा बियो जोबोद एसिडारि जायो आरो माब्लाबा बियो जोबोद खारदियारि जायो ।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ गले गले फिन बे मोनसे आदब खायदाजोंनो जोङो ओ हाखौ फाहामै फाहामै फाहामै एबा फाहामनायथ'‌ जायाखै हा खौ बुथारै बुथारै बुथारै जोङो बायदि रोखोमनि बे केमिकेल मुवाफोरखौ बाहायाब्लानो जोंनि आबादा आरो मोजां जालिया होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
बेफोर रासायनारि मुवा बाहायनायनि अनगायैबो नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदोंमोन जे प्लास्टिक्सनि बाहायनाय ओ दे प्लास्टिकनि बाहायनायाबो मैखोमै माने जोबोद गुवारै बिफाव लायो आरो बियो हाखौ जोबोद गाज्रि गेब्रेें होयो बै हानि जि मोजां बेक्टेरिया जिबादि बेक्टेरिया बेफोरखौ बियो बुथारनानै गाव ओ गावजों जि सोमजिनाय बिदुं बेखौ हानो होयो जायनि थाखाय जोंनि हाया हानि सिदोमाथिया गैया जालाङो बे मोनसे ओ रानस्राव महर मोनो आरो नोंथां नङा होमबा फ्राय हानि जि मोजां उन बियो गोरो गोमोरनानै मोनसे गाज्रि गुनाव सोलायो आरो नोंथां नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेनि अनगायैबो हा गेब्रेंनायनि मोनसे गुबै जाहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ मा होननानै बुंगोन ओ गुवार मोनसे जायगायावहाय ओ अर लगायनानै हाखौ सावनाय
औ नंगौ
बे हाबाखौ गासैबो जायगायावनो खालामा खिन्थु जायगा लायै जायगा सुबुंफोरा बेखौ खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जेन'बा ओ सुबुं फोथायनाय दङ जे बेबायदि खालामोब्लालायनो हाग्राफोरा जोबोद खम रज'यो नाथायबा हाग्रा खम रज'नाय जों मा जानो नोंथां नङा होनब्ला । जुदि जोङो हानि दि दिहुनथाइ बेखौनो जोङो लासै लासै खोमानानै लायो । आरो ओ स सुबुंफोरनि सानस्रिया मा? ओ बिथांमोना बुङो जे ओ हायाव ओ बेफोरबायदि खालामबाबो जेबो जाया जोङो बायदि रोखोमनि आजिखालि जोबोद खम दामावनो जोङो हासार मोनो जेरैहाय जि राङावनो नैजि राङावनो जोङो से केजि इउरिया मोनो । जाय जोबोद मोजां खालामो आबादखौ । बेनिफ्राय जिबा राङावनो नैजि बा राङावनो जोङो डि ए पि मोनो । जाय जायखौ बाहायनानै जोङो आबाद खौ सोमखोर आरो थाब खम समनि गेजेरावनो जोङो फेदेरनो हायो । रां खामायनो हायो थ' बेफोरबायदि सुबुंफोरनि सा साननाय एबा स सानस्रियानो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि हाखौ आ हानि जि दिहुनथाइ बेखौ फोथैनानै लाखिदों होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा? ओम बेनि ओ थिखालाव जोङो नाथायबा बिनि फाहामथायनि सोमोन दो आङो सावरायनायखौ आं मोजांसिन स गोन आरो नोंथां नङा होमबा? जे माबोरै बेखौ जोङो फोथांफिननो हागोन ।
नोंगौ नोंथां औ । औ ।
औ खोनादोंना नोंथां?
खौ माबोरै बाहायनो होनो होदों नोंथां ।
औ औ खोनाबाय दे मा माबा बुंदोंमोन?
औ औ।
बुंदोमोन आरो नङा ओमबा?
औ औ।
लाव
औ नोंथांनिखौ औ जिबियारि हासारनि सोमोन्दै ना नोंथां।
औ औ।
होलोव औ। मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ।
औ औ खोनाबायना दायो?
औ दायो खोनाबाय दे नोंथां। मा बुंदोंमोन नोंथाङा खेबसे बुंफ हागोन ना नोंथां।
औ औ आं बुंदोंमोन नोंथां नोंथाङा माने जिबियारि हासारनि सोमोन्दै फनो हागोन ना होननानै।
अ हागोन नोंथां हागोन। जिबियारि हासार होननानै बुङोब्ला जोङो। जेरै जिब जुनारनि खि बा जिब जिब ओ गारजानाय माखासे मैगं थाइगंनि जिथुनिखि ओ बिगुरफोर आरो लोगोसे। खानस्रि हासार सिबियारि हासार होननानै जों बुंनो हायो, नङा होमबा नोंथां? दा जेरै गोबोरखि ओ मोसौफोरनि खि मोसौ मैसो। फोरनि बेफोर। जाहैबाय जोबोद मोजां हासार होननानै जोङो बुंनो नांगोन। फोरनि बिगुर गारजानाय आरो लोगोसे खानस्रि हासार जोङो बे फोरखौ जुदि आबाद फसलफोराव। अब्ला फसलफोराबो गोबां मोजां जायो आरो बेफोरखौ जुदि जोङो बाहायबाय थायोब्ला अब्ला हा गेब्रेंनायखौ जोङो। एसे बिबाङैब्लाबो हम थानो हागोन होननानै। आङो सानो आरो नोंथां, गोबोर हासारफोर। बेफोरखौ जुदि जोङो बाहायोब्ला हा गेब्लेनायफोराबो एसे बिबांनिबाबो। खमायगोन होननानै आङो। सानो आरो नोंथां।
औ औ औ।
औ।
ओम। सावरायगौमानि औ नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
नोंथांजों माने जोबोद मोनसे मोजां आयदायाव सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांना।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय गोबां मोजां मोजां आङो। बाथ्राफोर मिथिनो मोननायनि थाखाय आङो।
औ औ औ औ औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो औ लाखिजासि सिगोन ना नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां।